आ
औ नोंथां खोनादों औ खोनादों।
ओ नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ' ना?
दङ'
जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन औ जों बर'फोरा ओ बांसिनानो मिथिंगायारि ओ निफ्राय मोननाय बेसादफोरखौ जायो। जिहेथु बर'फोरा गोदो गो दायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै ओ मावै दाङै जाबोनाय हिसाबै ओ दिनैनि बे गेजेरावबो जोङो। बर'फोरखौ मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जानायखौ जों नुनो मोन मोनो जेरै हाग्रानिफ्राय मोननाय जोङो मैगं-थाइगंनि अनगायैबो जोङो आथिखालावहाय ओ न'आवनो माखासे ओ आबाद मावनानै गायनो लादों जेरै ओ आलु आबाद मावनाय ओ जोगोनार फिथाइ गायनाय बहलनि आबाद मावनाय मैथा आबाद मावनाय बेजों लोगोसे लाफा आबाद मावनाय फालें गाजर, भेनदि आबाद मावनाय सामब्राम गायनाय बेफोर गासैफोरखौ जों दा नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो गोदोनि समावहाय जों जायोमोन। जेरै नाफाम नाफामा जोंनि थाखाय दासिमबो जोंनि गेजेराव जोबोद मुंदांखा बेजों लोगोसेनो सबायजों दाउजों, अनलाजों दाउजों बेफोर ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि माखासे ओ जोबोरैनो मोजां मोनजाग्रा ओंख्रि बिजों लोगोसेनो खांख्राइ दैयाव मोननाय खांख्राइ ना बायदिसिना ना खौ जोंङो दासिमबो जायो आरो बियो उननि समावबो जालांबाय थागोन। जोंङो खांख्राइखौहाय दास ओरैनोल' जानाय जाया खांख्राइखौहाय फथ जों जानाय जायो माब्लाबा समाव सावना जायो आरो माब्लाबा समावहाय जोंङो दि देख्रेबनानै गोथांङै दैेख्रेबनानै बिखौ बिदै फस'नाय जायो आरो बे बिदैखौहाय जोंङो थाव संख्रि बानलु होनानै जोंङो एवनानै जानाय जायो आरो बेखौहाय जोंङो खांख्राइ लथौ होननानैबो बुंनाय जायो । बेनि अनगायैबो जोंङो नाफाम। नाफाम बुंङोब्ला बर'फोरनि मोनसे फेभ्रेट एबा मुंदांखा जाग्रा होननानै जोंङो बुंनो हायो । नाफामखौहाय जोंङो डाइरेक्टै बानायनो हाया नाफाम बानायनोब्ला जोंङो मा माखासे सायख'जानाय नाफोरखौ जोंङो गिबियावनो थियारि खालामनानै लाग्रोनांगोन जेरै ना फिथिख्रि नास्राय आरो गुबुन माखासे साबजाथाव साबजाथाव नाफोरखौ जोङो सायख'नानै लानांगोन। अब्लासो जोंङो नाफामखौ बानायनो हायो गुबुन बायदिसिना जानलाला नाखौ जोंङो बानायनो हानाय जाया। दा जाय नाखौ जोंङो सायख'दोंमोन बे नाखौ जोंङो गिबियावनो फोराननानै लाग्रोनाय जायो। आरो फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ थास'जों लोगोसे से मोनसे औवा हासोङावहाय ज' सोनानै थाम दान द दानफोर बिदि दोननाय जायो जोंङो बांसिनखौनो थाम दानसिन दोननायखौ नुनो मोनो बांसिन मानसिफोरा थाम दाननि उनावहाय बेखौ खेवनानै नायफिनो जे बियो जादोंना जे आरो बेै खेवनानै नाय समाव जुदि बियो जादोंब्ला जोंङो बेखौहाय गोरलैयैनो बाजाराव एबा न'आव जोंङो जायो दा बेखौ बानायनायनि सिगां जों जोंङो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानाया गाहामदि जोंङो नाफामखौहाय बानायखां बानायनानै एबा नाखौ गोरान खालामना खालामनानै जेब्ला हासुङाव सोयो बे समावहाय जोंङो थास'बो होफानाय जायो बेजों लोगोसे बे होनानै जे जोंङो दोनगोन बेवहाय जोंङो बेखौ मोनसे सांग्रां जानाया गाहामथि बे जायहा सर्ट जोंङो बे हासु मोजांङैनो एयाराइट एबा बारग'नो मोनै एबा हाब नो हायि बायदि गोरा गोजोननानै थायो मानो होनोब्ला बेनि बे सिङांवहाय दोननाय थास' आरो नाया गिबियावनो सेवग्रोगोन सेवखांनायनि उनाव बियो जिनाखि ना आरो थास' दंमोन बियो गावनि महराव थानाय नंङा बियो गेब्लेनानै नाफाम महराव थांगोन आरो जुदि बे गेब्लेनानै नाफाम महराव थांनायनि गेजेराव जुदि बारफोरा हाबोब्ला एबा बिनिफ्राय बारफोर ओंखारोबा बेनाव नाफामनि गुना थानाय नङा आरो बेवहाय बाहेरानि बायदिसिना जिउसाफोरा हाबनानै बेखौहाय नाफाम जानायनि निफ्राय गाज्रि अबस्थायाव लांगोन एबा जोंङो बेखौ जायोब्ला बेरामफोरबो जानो हागोन। बेनिखायनो जोंङो बेखौ सांग्रां जानाया गाहाम जोबोरैनो सांग्रां जानांगोन जोंङो बिनि अनगायैबो जोंङो दोरोङारि हिसाबै जोंङो अमा बेसर जायो जोंङो गुबुन हाग्रानि मैगं थाइगंबो जोङो जानाय जायो जेरै बैसागुयावहाय स्निथिनि मुङाव जोङो हा हाग्रायाव मोननाय बायदिसिना आ मैगं थाइगं जेरै खारौ खानदाय बिजौ आरो खेरादाबसनि जायखौ जों मान थिखाल दाब होननानै बुङो बेजों ओ लोगोसे ओ जारि
आरोबाव मैथा सिख्ला खिफि बेनदों सिब्रु मानि मुनि बिनि अनगायैबो आरोबाव माखासे गोबांथार ओ मैगं थाइगं खौ जोङो हाग्रानिफ्राय ओ जों बुथुमनाय जायो। बेनि गेजेरावहाय जोङो जोंहा फोथायनाय हिसाबै बैसागुयाव जुदि जोङो जायखि जाया मैगंखौ खांनानै स्निथा मैगंखौ जोङो ज' एवनानै जायोबा एबा संनानै जायोबा बेराम आजार जाया होननानै जोंहा बर' हारियाव फोथाय नाय दङ बेनि अनगैबो जोंनावहाय माखासे बे स्निथा मैगंनि अनगायैबो जोङो गोबां मैगंफोर मोननो थांबावो जायफोरखौ जोंनि एरियायाव जों गोरलै मोननो नागेरा बबेबा बबेबा मैगंखौ जोङो दैब'बाारि एबा हाजो एरियायाव जोङो नागिर नांगौ जायो दा अमाखौबो जोङो दाइरेक संनानै जाया लासैनो फोराननानै जायो हांनानै जायो बायदिसिना जोङो जाय जेरै कमफरटेबोल एबा जेरै जोङो साबजाथाव मोनो बेबायदिनो जोङो। सङै खावै जानाय जायो दा नोंथां थाङा बर'फोरनि ओ जानाय लोंनायनि सोमोनदै फंनैसो फोरमायदो
बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जाबोनाय माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जेरै जोंना ओ मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय आबाद मावनाय ओ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गावबा-गावनि मोनफा मोन फा माखासे दोरोङारिफोर दङ थिग बेबायदिनो जोंहा जानाय लोंनायनि बिथिङावबो ओ दोरोङारि माखासे जानाय हुदाफोर दङ जाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गोदो गोदाय जों मिथिस' हायै समनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनि फ्रायनो जोंहा जाबोदों होननानै जों मिथिनो मोनो बे दोरोङारि ओंख्रिफोरानो जाबाय जोंहा बयजोंबो मिथिसार जानाय जेरै अनला बे अनलाखौहाय जों गुबुन गुबुन माखासे मैगंफोर बा बेदरफोरजों जों जानाय जायो जेरै अनलाजों दाउ अनला मेवाइ अनलाजों ना आरो अनलाजों अमा जों बेफोरजोंहाय जानाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आ मुदुफुल बिबारजों अनला नारजि अनला थालिर फस्ला अनला आरो बारसिखा बि बिबार जोंबो जोङो अनलाखौहाय जानो मोननाय जायो आरो जानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों अनला आमाव जायखौ जों खारदै होआलासे संनाय जोंहा बर'नि हाथासुनि हाबायावहाय अनला आमाव जानायनि मोनसे ओ नेमखानथिफोर दङ आरो बेफोर अनलानि अनगायैबो जोंहा माखासे दोरोङारि ओंख्रि दंबावो जेरै नारजि अमा सबाइ दाउ खुमब्रा हांसो आरो लाइ खारै लाफा खारै खेरा दाफिनि आरो माखासे गोखा गोखै एवनानै जानाय जोंहा हुदा दङ दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे ओ मैगंफोर दंबावो जेरै ओ कफि लाइ लाफा मुला
औ
सबाय बिमा बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'फोरनि माखासे ओंख्रिफोर। दा ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि सबाय दाउ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि फोरायनोसै ओ सबाइ दाव होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ सबाइजों दाउजों संनो थाखाय गिबियावनो जों सबाइखौहाय ओ मोज मोजाङै एवना लाग्रोनानै जोङो बथलफोरजों जों उननानै लानांगौ खायफानि जायगायाव जों दिंखिजोंबो उननायखौ जों नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो सबायखौ उनखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ मोजाङैनो जोङो खारदै होनानै जों थौफोरावहाय जों रुनानै लानांगौ। दा जोङो सामजों जों संगोन हिसाबै जों साम'खौहाय खायफानि जायगायाव जेरै टाउन ओनसोलफोराव थानाय सुबुंफ्रा साम'खौ बायनानै जायो आरो जों गामियारि सुबुंफोराथ' जोंहा दैमा दैसा यावनो बा दुब्लिफोरावनो जोंहा गोबांथार साम'फोर जों खननानै मोनो जेरै साम'फ्रा गोबां रोखोमनि दङ जेरै साम' लादाइ साम' खहे ओ साम' दाहोनाय साम' गुरै बिदिनो गुबुन गुबुन साम' फोर दङ दा बेबायदिनो साम'खौ जोंहा खन्ना लाबोनायनि उनावहाय ओ हरसेबा हरनै जोंहा खिगार होनाय जायो बिनि उनाव जोङो दाखोन बोखानानै जों साम'नि खिथुखौहाय दानख्लानांगौ दानख्लाखांनायनि उनावहाय जाहाथे साम'नि माखासे मैलाफोर एबा सालावफोरा खारनायनि थाखाय जों नारें लेबु एबा संख्रि जों ओ से घन्टा बा नै घन्टासो जों सोमहाबनानै दोननाय जायो। सोमहाबखाबनायनि उनावहाय जोंहा मोजाङै साम'खौ मानजिनाय जायो जेरै खादाफ्राव बा मनाफ्राव लानानै दा मोजाङै जेब्ला जोंना मान्जिनाया जायो अब्ला जोंहा साम'खौ जों मोजाङै एवनांगौ जेरै जिरा मस्ला थाव संख्रि बानलु होनानैहाय थिग बेबायदिनो जोंहा रुनानै लानाय जिखिनि जेखिनि ओ सबाय बे जुदि रुयनायनि सम जायोब्ला जोंहा मोनसे आइजेंनि सानाय जायो जायखौ जोङो दालि खाथा एबा सागं होननानै बुंनाय जायो। बे सागंखौहाय जोङो ओ औवा एबा दं फांजों बानायनाय जायो। बेबादिनो सागंजों मोजाङै जों गेब्लेेजासे साखांनायनि उनावहाय जोंनि जेनाखि साम' एवनानै लानाय बै साम' एवनायावहाय जोङो बे सबायखौ ओ होसननाय जायो। होसननानै जोंहा नांगौ जखानि जों दै होनांगौ दैखौहाय खायफा या बुरजा होयो खायफाया एसे खम होनानै जायो बे गावबा गावनि गोसो बायदियै बेखौहाय संनानै जानाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा आरो एसे खारदै हरो बे खारदै होननानै बुङोब्ला जोंहा खारदैखौहाय थालिर बिफांनिफ्रायबो जों बानायनो हायो आरो बेसर जिगाब आरो बेसर जिगाब आरो सबाय जिगाब ओ सिबिं बेसनिफ्राय सावनानै ओंखारनाय जिखिनि हाथ'फ्ला बेखौ दोङो दै सारस्रिनानै बस्थाफ्राव सोनानै दोनो खायफाया फिथर खालामनानै दोननाय जायो बेखौनो जोङो दैजों सौगारनानै बेनिफ्राय जिखिनि ओंखारनाय रस बेखौनो जोङो खारदै होननानै बुङो बेनि थावनायानो जाबाय गोबाब ओ खायफानि जायगायाव खारदै मोनै जायगायाव जोङो सदा बाहायनायखौबो नुनो मोननाय जायो जोङो सबाय साम' संनायावबो जों सदाखौ खायफाया बाहायो दा जोंना गुबैयानो जाहैबाय ओ खारदै खारदै होननानै जोंहा गोबाव सम बिदिनो गोदौ होनाय जायो सबाय साम'खौहाय गोदौखांनायनि उनाव जोंहा बिनि संख्रिया नांगोनना नाङाखै बिनि थावनाया माबायदि जाखो बेखौ मिथिनो थाखाय जों संख्रि साखिनाय जायो साखि खांनानै जुदि ओ संख्रिया नांबायब्ला अब्ला जों बेखौ दसे गोदौहोनानै खांबाय जुदि नाङाखैब्ला जों संख्रिखौ हरबावबाय आरो बिनि उनावहायनो जोंनि मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेैफोरखौहाय जों हरनाय जायो गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन गंगार दुन्दियाफोरखौनो बाहायनाय जायोमोन जिरा मस्लाफोरखौ जों बांद्राय बाहायनाय नुनो मोननाय जायामोन आरो बेबायदिनो जोङो बर'नि दोरोङारि जाग्रा सबाय सामनि सोमोन्दै आ फोरमायनो हायो बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जा बाय